खोनादों औ
औ नोंथाङा दायो सम दङब्ला आंजों मोनसे आय दानि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ-औ हागोन नोंथां जागोन
औ ओ बिदिब्ला जोंनि सावरायनांगौ आयदाया जादों जोङो ना हमनानै जानायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै
औ औ जागोन नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि ना हमनानै जायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन ओ सरासनस्रायै ना हमनाय होनना बुङोब्लाथ' जोङो बेखौनो बुजियो जे जेनेबा हाखरफोराव जाम्फैफोराव दै सारनानै हमनाय बा दैमा दै सायाव गुरनानै हमनाय बा सुइस गेट बान्दोफोराव जोङो जमा जमायै हमनाय बेखौनो बुं जासिगोन आरो ना हमनाय होनदोंब्ला होनोब्ला।
औ नंगौ।
औ। ओमफ्राय बिनि अनगा जोंनि ओनसोलावथ' जेनेबा माबायदियै ना हमनाय जायो होनब्ला। जों आगजुफोर बाहायो जेरै ना हमनायाव गोनांथि जानायफोर आगजुफोर गोनांथि जानाय आगजु फोर जेरै खादा, खबाइ, जेखाइ, ओमफ्राय खदाल ओ जालि बोरसिफोर बोरसिफोर बोननाय ओमफ्राय बिनि उनाव। खखा ओमफ्राय सेनफोर बेफोरबायदिखौ जोङो आगजुफोरखौ बाहायनानै जोङो। ओ जोंनि ओनसोलाव नाफोरखौ हमनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। ओमफ्राय औ। ओमफ्राय बिनि उनाव माने गोबां आइजोफोरासो हमो आरोना। जोंनिथिं माने हौवाफोरखौ बारा नुबाङा आरो। हौवाफोराबो हमबाबो जेनेबा बान्दोफोर बलायबा बा सुइस गेटफोर ह हमबा बेफोरखौ जोङो हौवाफोरा हमनो थाखाय। ओ बे माबायाव थाङो आरोना ना हमनो थाखाय थाङो। ओमफ्राय ओरैनो हमलाबाय थानोबा नाफोर गुरनायफोरा। ओ आइजोफोरा खालामो आरो जोंनिथिं बारायानो औ। ओमफ्राय ओ ओ। जोंनिथिं माने नाफोरबो मोनजोयो जेरै ना मागुर ना बोथिया ना फिथिख्रि ओमफ्राय ओ गांजेमा ना एमब्लु, एम्बु ओमफ्राय ओ लानजाय गोलाव एंख्रब बेफोरबायदि आरो जोंनिथिं मोननाया।
औ।
औ। ओमफ्राय ओ आरो नोंसोरनि थिंलाय?
औ जोंनिथिंजायबो बेबादिनो ना हमनाय जायो जेरै बिदिनो। बायदि रोखोमनि आगजुफोर लानानैहाय जेरै नोंथाङानो बुंलांबाय जेखाइ, खबाइ, सेन, खखा, खाखि आस थुख्रा जे बादिफोरजों ना हमनाय
औ बिदियैनो जोङो। गोदोनिफ्रायनो बे ना गुरनाय खान्थिया सोलिबोगासिनो दं नङा होमबा नोंथां। औ गोदोनिफ्रायनो जोङो बेखौ नुबोगासिनो। दङ' गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय बांसिन न ना हमनायखौ जों नुनो मोनो ना गुरनो थांनायखौ ज' ज'यैहाय बिदिनो जोङो बे आइजोफोरा ना गुरनो ओ थाङोब्लाथाय थ' बांसिनै जेखाइ लानानै गुरनायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो जेखाय लानानै ना गुरनो थांनाय ज' ज'यै ओ थाङोब्ला गोबां बिबांनि ना मोनबोयोब्लाथाय जोङो ओ
खारजोबस्राबाय आंखौ औ।
खोनादों ना?
औ-औ खोनादों खोनादों
औ बिदिनो जोङो ना गुरनानै फैयोब्ला गोबां बिबांनि ना मोनबोयोब्लाथाय जोङो गावनि जा ओ जानांगौ खिनिखौहाय थोजासे जानांगौ खिनिखौ जानानै आद्रा थाबावनाय नाखौहाय जोङो नाफाम बानायनानै दोनो होननाय जों खोनानो मोन्दों नङा होमबा गोदोहाय औ बिदिनो जोङो आथिखालावथ' जोङो ना गुरनो एबा ना हमनो थाङोब्लाबो जोङो गोबां बिबांनि ना मोननो थाङा नङा होमबा औ आथिखालाव जोङो बेबायदि ना गुरनो थांनायखौबो जोङो गोबां खम नुनो मोनबाय मानो होनोब्ला जोङो आथिखालावहाय जोंनि न'खर न'खर फुख्रि जावनानै बेयावनो ना फिसिनानै लायो नङा होमबा बिदिनो जोङो बे फुख्रिनिफ्राय ना बो बोखांनो थाखायबो जोङो आथिखालाव बिदिनो बिगियानारि जुगजों दिहुनजानाय बायदि जुन्थिफोरजोंहाय जोङो ना बोखांनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोङो नानि अनजिमा खौबो जों गोबां खम नुनो मोनबाय आथिखालावहाय आरो गोदोनि बायदि ओ बिदि ओ थोजासे खिनि खौ जानानैहाय आदार थाबरनाय नाखौ नाफाम बानायनानै दोनलायनाय बेबायदि जोङो गोबां बिबांनि नाखौ खौ जोङो मोननो थांला आरो आथिखालावहाय आरो बिदि नाफाम बानायनानै बानायनायखौबो जोङो गोबां खम नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां औ आथिखालाव जोङो बे ना गुर ना हमनाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बांसिन जों लाइमोनफोरखौहाय जोङो ना गुरनायखौ ओ नुनो मोना नङा होमबा बिदिनो आथिखालावथ' बे लाइमोनफोरा बिदि दैमा दैसा बायदि ना थाग्रा जा गा जायगाफोरावहाय जोङो हाबनो गिनायखौ जों नुनो मोनबाय मानो होनोबा बेयाव बेदलाव बायदि थायो बेफोरखौहाय जोङो गिनायखौ जों नुनो मोनो आजिखालि लाइमोनफोरखौहाय आरो गोजान गोजानजों फरायसालि फरायसालिमाफोराव फरायनो थाहैनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदि ओ ना गुरनायाव जोङो एसेबां रोंगौथि गैयिखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखालावहाय ओ बेबायदि आरो जोङो ओ बिदि दुब्लि फोथार दुब्लि ख'ना बायदिफोरावहाय जोङो ओ सेन ख'खा खाखि बायदि ओ खानानै दोन्नायखौहाय जोङो एसेबां नुनो मोनलिया ओ जाहोनाव आथिखालाव बायदि आबाद मावनायफोरावबो जोंहा ओ माइनि आबादानो जा आरो बायदि रोखोमनि आबाद मावनायफोरावनो जा जोंहा गोबां रासायनारि ओ हासार मुवाफोर जों बाहायनाय जों नुनो मोनो आरो ओ ट्रेक्टर बायदिफोरजों ओ हाल एवनाय ओ नुनो मोनो बेफोरनि जाहोनाव जोंहा ओ नानि बिबांखौहाय जों खम जालांबाय होननानै साननो हायो नङा होमबा नोंथां?
ओ-ओ नंगौ नंगौ
औ औ बेबायदिनो हाय जोङो ओ नानि बिबांखौ जोबोर खम नुनो मोनबाय एसेबां जोङो ना गुरनो थाङोब्लाबो जोङो गोबां बिबांनि जोङो ना मोननो थांला आरो ओ गोदोनि बायदि बेफोरबायदि ओ एंखावरि गांजेमा साम' खांख्राइ बायदिफोरखौथ' जोङो ओ मोननोनो थांला नङा होमबा नोंथां औ जोङो ओ बेफोरखौ ओ इसे इसे जाखिनि इसे मोनबोयोब्लाबो बेफोरखौहाय जोंहा हाथाय बाजारफोराव जोङो फाननो ब्लाथाय ओ बिफोरनि बेसेना ओ जोबोर गोबां नङा होमबा नोंथां औ ओ जोङो गोबां बेफोरनि बेसेन खौ जोङो सोंब्ला गोबां ओ गोबां बेसेन गोसाखौ जोङो ओ मिथियो बिदिनो जोङो ओ गोदोहायसो बेफोरखौ बांसिन ओ मोनोमोन बे गांजेमा एखावरि बायदिफोरखौहाय जोङो ना गुरनो थांनायाव मोनबोयोब्ला। गोदोनि सुबुं सुबुंफोरखौ जोङो बांसिनै बाथोन देनानै जायोमोन होननानै जों खोनानो मोनोमोन नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ।
औ ओ बेबादिनोहाय जोङो ओ ओ गोदोनिफाय ओ गोदोनि सुबुंफोराहाय बेबादिनो नाखौ गोबां बिबांनि। ब्ला ओ फाननानै जानाय एबा नाफाम बानायनानै जानाय ओ गोबां बिबांनि ना मोननो हायोमोन होननानै जोंङो आबै आबौनि खुगानिफ्राय जों गोदोहाय खोना खोनाबोदों आरो। ओ आथिखालाव जोङो ओ बिदि ओम ओ ना हमनानै जायोब्लाबो जोङो ओ बिदिनो ओ बांसिन जोङो ओ न'खर न'खर जोङो फुख्रि ओ जावनानै लानाय बे जोंनि न'खर नखरनिफ्राय ओ फुख्रि फुख्रियाव ना फिसिनानै मोननायनिफ्राय जोङो ओ बेखौनो जानायखौ नुनो मोनो आरो आरो जोङो बेफोरबायदि फिसिनानैबो गोबां ओ मुलाम्फा जायो मानो होननो होनबा जोङो बेफोरावहाय ना फिसाफोरखौ बेलेग ओमफाय जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो बायना लाबोनानै न'खराव फिसिनानै बेफोरो देरोब्ला ओ बेफोरखौहाय जोङो गोबां फाननानैहाय गोबां मुलाम फा मोननो हायो नङा होमबा नोंथां ओ औ बिदिनो जोङो ना फिसिनानैबो गोबां ओ रांबो खामायनो हायो ओ जोंहा ना हमनानै जानायाहाय आथिखालाव गोदोनिसाय बांसिन ओ जौगाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो।
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो नोंथां। नोंथाङा जाबायदि खौरां मावलांदों बेफोर थिगानो आरो। ओमफ्राय ना खमायनायनि खार'ना माने आरो दंबावो। जेरै दैसाफोराव कारेन्ट सट होनाय बेफोरबायदिखौबो जों नुनो मोनो। ओ दैमा दैसायाव कारेन्ट सट होना बेफिसेयावनो नानि जोलै जोलै फोजोबनाय बेफोरबायदिबो नुनो मोनो जोङो माने माबेबा माबेबा जायगायाव ओमफ्राय बिदि हासारफोर होनाय। दावाइफोर सारनाय आरो ओ माबायाव ओ माइफोराव बेफोरनो आरो माने ना खमायनायनि ओ जाहोनफोरा। ओमफ्राय जोंनिथिं खखाफोराव मोननाय नाखौ फानहरो आरो बारायानो‌।
औ।
माने जायो जा जायो ओमफ्राय फानहरोबो आरो बारायानो। ओमफ्राय ना बोथियाफोर बेफोरबायदि ओमफ्राय फुख्रिफोराव ना फिसिनानै फानहरनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिखै माने गुवार गुवार फुख्रि जावनानै। बेयाव ना फिसिनानै ओ फानहरो आरो ओमफ्राय। ओ बिफोर नाफोरखौनो फाननानै रांखावरि खामायोनानै। नखर खुंलांनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनिखै जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा थिं आरो ओमफ्राय।
औ।
आरो। नोंथां ओ आरोबाव माबाफोर नोंथाङा बुंबावनो नामा बेनि सोमोन्दै।
औ ओ जोङो ना हमनानै जानाय होननानै बुङोब्लाथ' अ सावरायनांगौआ बेखिनियानो बिदिनो जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनो आरो गोबां ओ गोदोहाय जोङो ओ ना गुरनानै हमनानै जानाया गोबां बिबांनि ना मोनोमोनब्लाबो जोबोर ओ खस्थ'यै हाय ओ नाखौ हमनानै जायोमोन नङा होमबा नोंथां। औ आथिखालावथ' जोङो एसेबां खसथ' खालामलायनो नाङा आथिखालाव जोङो ओ गोबां ओ गोरलैयैनो जोङो नाखौ हमनानै जानो हायो बेबदिनो बायदि बिगियानारि जुगजों दिहुनजानाय बायदि जुनथिफोरजोंहाय जोङो नाखौ हमनानै मिसिन फोरजों ना सारनानै एबा कारेन्ट सट बायदि होनानै जोङो ना हमनाय ओ गोबां गोरलैयैनो जोङो नाखौ हमनानै जानो हायो। ओ बिदिनो ओ गोबां फाराग दं आरो गोदो आरो आथिखालाव ओ ना हमनानै जानाया। औ बिदिब्ला जोंना ओ सावरायलायनाया समाबो एसे गोलावनो जाबाय ओ जोंनि सावरायनांगौ आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ जागोन दे नोंथां औ दे।
औ दे गोजोनथों।
गोजोनथों।